हेलौ
हेल'
खोनादोना नोंथाङा?
ओं खोनादों
औ मा खालामदोंमोन नोंथां?
ओरैनो दङ'
ए माने आं नोंथांजों जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला बा ओ दसे सम होनो हागोनब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरोखि।
ओं
सावरायजागोन नोंथां
हागोन दे
औ बिदिब्ला दिनै आयदा लानाय जादों दिनै आयदा लानायानो जोंहा न'नि माखासे जुनादफोर बा माखासे माने न'नि जुनादफोर बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै आं लादोंमोन आरोखि दिनैहाय आयदा हाय जोंहा न'नि जुनारफोर होनोब्लाथ' औ गोबां जुनारफोर दं जोंहा न'आवथ' जेरै न'नि जुनारफोर जब्ला
औ
मोसौ दाउ अमा हांसो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि जुनाद फोर दं आरो न'आवहाय मोननाय जुनादफोर जेरै जोंनि थाखाय न'नि जुनादफोरा गोबां बिदिनो जोंखौहाय मोजां बा जोंनि थाखाय गोबां बिदिनो जोंखौ जानाय जोंखौ बिदिनो थांना थानायावहाय गोबां बेफोरबायदि मदद मदद होनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि जे जोंनि न'नि जुनादफोरा गोबां बिदिनो जोंखौहाय जिउ खुंनायावहाय जेरै जोंहा दाउ अमा फिसिनानै फाननानै गोबां बिदिनो जोंहा रां आरजिनो हायो। बा जोंहा बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो बिदि दाउ अमा फिसिनाय बा बेजोंनो जिउ खुं राहा जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय गोबां आरो बिजोंनो जोंहा न'खरखौ सलिनायखो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो रां आरजिनायखौ नुनो मोनदो आरोखि दाउ अमा बिदिनो गोबां फिसिनानै आरो जोंहा बिदिनो गोबां फालांगिबो मावो बिदिनो दाउनि अमानि आरो हांसोनि बायदिसिना बेफोरनि फालांगि मावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरोखि बेफोरो जोंहा जोंनि जिउ खुं राहायाव जोंखौ मदद खालामो आरो जोंहा दिनो जोंहा गोबां बिदिनो जोंखौहाय मददबो खालामदों जोंखौहाय बेफोरबायदिनो जिउ खुंनायावहाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खालामना होदो आरो बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो बिदि जुनाद फिनानै जोंहा जाग्रा सुबुं बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जायो आरोखि बा जोंहा बेफोरबायदि गथ' गथाइ फोरोंनायाव मोसौ बोरमा बेफोरबायदि लानानै जोंहा गोबां बिदिनो जोंहा गथ'फोरखौ फोरोंनायावहाय बिदिनो जोंहा जिउ खुंनायाव हाय बेफोरजों बेफोरा बेफोर जुनादफोरा जोंखौ बोराद मदद खालामदों जों होननो हायो आरोखि। आरो जोहा औ जाहा जानोबो मोनो न'आव फिसिब्ला बिदिनो दाउ अमा फिसिब्ला दाउफोरखौथ' जोंहा न'आव जानो आरो हांसो नो बायदिसिना जुनादफोरखौ माखासे जायोबो न'आवनो फिसिनानै आरो फानोबो बेखायनो जोंनि थाखाय बेफोरो जुनारफोरा गोबां गोनांथिबा जोंनि थाखाय मोजां आरो। गोबां खेथ्रआव जोंखौ मदद खालामबोदों रांखान्थियाव होन आरो जानाय लोंनायावनो होन जोंहा दंखायोब्ला गुबुनाव गुबुननिफ्राय बायनानै जानो दरखार गैया आरो बा जाहा दरखार नाङाखै बा जों जालायनो दरखार गैया मानोना जोंहा गावनावनो दं खायो बेफोरबायदि दाउ अमा जुनादफोरा औ। आरो नोंथांफोरा नोंथाङा माबा मोनथिनो गोनां दंबावो नामा? बेफोर जुनादनि बागै
खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां खोनादों सोंथि दंब्ला सोंनो हागोन नोंथाङा।
जोङो दाउ अमाखौ माबोरै फियो न'खराव?
जोङो दाउ अमाखौ मारै फियो जों अमाखौथ' जोंहा बिदिनो आदार होयो जेरै जोंहा माइनि माइनिफ्राय गनाय गुन्दै होनो जायखौहाय नैबे आदार होयो आरोखि औ आदारजों लोगोसे बे गुन्दै गोजा होआ जोंहा जेरै थास' थास' रुयो बिदिनो ओंखाम रूयो बायदिसिना बिदि जोंहा लगायना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदि थियारि होनोब्लाथ' जोंहा बि फिसियो आरो जोंहा दाउखौ होनोब्लाथ' जोंहा बिदिनो माइरंफोर होनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो माइरं माइ बायदिसिना औ बेफोरजोंनो दाउआ थांनानै थायोबा बिदिनो फियो आरो आरो बिदिनो गन्द्रा बानायना दोनो जोहा दाउनिबा दाउ दोनग्रा एस्राहै आलदायै जोंहा बेफोरबायदि गन्द्रा बानायो अमानिबा अमा फिग्रा आलदा बानायो आरो नैबे बिदि दाउ अमाखौ फियो आरोखि
नोंथाङा माबाफोर बुंनो दंबावो नामा? खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ नोंथाङाबो फोरमायनोबा फोरमायनो हागोन बे दाउ जु न'नि जुनारफोरनि बागै एसे हेल' हेल'
हेल'
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो औ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो न'नि जुनादफोरनि बागै
उम जोंथ' गोदो गोदाय जोंनि बर' माहारिया गोदो गोदायनिफायनो दाउ अमाखौ फिसियो। बिदिनो जिउ खुंनाय राहा लामा होननानै सानना लायो।
औ
बिदिनो अमाफोरखौ फिसिनानै फानो फाननानै बेफोरनि फैसाफोरजों फोरोङो आरो बोरमा मोसौ
औ
बिदिनो दाउ अमा गासैखौबो लायो बर'फोरा।
उम ओमफाय गैला नामा नोंथां? ना फबबायसो औ खोनादों नोंथां
आंना नेदा एसे माबा जागासिनो
ऐह देलाय बुंलाय
बिदिनो मोसौ मोसौफोरखौथ' जोङो आबाद मावनायावबो बाहायो।
नंगौ
बिदिनो हाल एवनाय
उम
मारा होनाय
औ
बेफोरबायदियाव बाहायो आरो मोसौनिफ्रायबो जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि हासार गाइखेर बायदिसिना मोननाय जायो
औ
जोंहा आबाद मावनायाव मोसौनिफ्रायबो हासार मोसौनि खौ जोङो हासार बानायनानै आबादाव होनाय जायो
औ नंगौ
बिदिनो आरो बोरमा फियो बोरमाखौ बोरमानििखौबो जोङो हासार हिसाबै मानिनानै लायो बिनि खिखौबो जोङो जमा खालामनानै बबावयावबा न'आव बिदिनो बिफां लाइफांफोर गायोब्ला बेयावहाय होनानै होयो नोंथाङा बुंदों नामा एसे
औ जोंहा बिदिनो मोसौखौ होनोब्लाथ' गोबांनो आबाद मावनायखौ मदद खालामो मोसौआ माइनि आबाद गोबां बिदिनो जोंहा गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो नङा होनबब्ला जोंहा बेफोराव औ गोदोनि दिनावथ' जोंहा मोसौजोंनो सोनारनो गोनां जायोमोन आरोखि मोसौ गैयाब्ला जोंहा आबाद मावनोनो हाया आरोखि बिदिनो गोबां रोखोमनि मोसौआ जोंनि गोबां बायदि बायदि आबाद मावनायफ्राव जों गोबां बिदिनो मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो। माइनि आबाद मावनायाव गोबांनो हालेवनाय आरो हालेवनाय माइ माइ गायखांनानै जे माइया मोनो। मोनखांनानै जोंहा मारा होनो थाखाय मोसौखौनो नांगौ जायो जोंहा बिदिनो सारि फाला बा सोर गिदिं गिदि गिदिं गिदिंनो बिदिनो जाहा मारा होनायखौ नुनो मोनो बा मारा होयोमोन आरोखि मोसौनि मोसौ मोसौजोंहाय सिगांनि दिनावहाय आथिखालावसो जोंहा ट्रेक्टर बिदिनो बायदिसिना मेसिनफोर ओंखारबाय आरो मारा होग्रा आथिखालावथ' गोबां बिदिनो मेचिन ओंखारबाय जोंहा माइ गायग्रासिनथाय माइ फुग्रा सिनथाय आरो माइ बिदिनो सौग्रा बायदिसिना मेसिनफोर ओंखारबाय आरो बिनो बेफोरो जोंहा दा आथिखालावथ' गोनोखोआरि जि नङा होना
उम
औ बेफोराव गोबां मदद खालामबाय आरो बेखौ मोसौआ गोदोनि दिनावहाय आथिखालावसो बेफोरखौ बेफोरो ओंखारबाय नालाय नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा औ नोंथांजों इयुनाव बेफोरबायदि खोथाखौ सावरायबावनोसै सै दे अब्ला नोंथां
औ दे
अ